खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांङा फ्रि दंङ ना?
औ नोंथां रायलायजायो दा रायलायबा।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आंङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन। सावरायजागोना?
औ सावरायजायो नोंथां नोंथांनाव माबाफोर बेबायदि आइ ओ आयदाफोर दंखायो नामा?
औ ओ आयदायानो जाहैबाय जोंनि हारिमु। दा हारिमु होनबाथ जोंना बायदिसिना गोलैयो बिनि गेजेरावनो ओ जों रायलायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय दानाय लुनाय। दा ओ-दानाय लुनायनि फारसे बुंनो थांङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबोरै दानाय लुनायनि सायाव एसे नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओन जेनबा माबोरै मा सुबिदा दंङ एबा माबोरै माखौ दायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ दानाय लुनाय होनना बुंबाथ ओ जों। दा जों बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखा आरो मुखुबखामोन।
औ
दासो नाथाय जों एसेबां नुनो मोनलिया नाथाय गोदो जों नखरफ्रोमबोआवनो जोंङो हिसानसालि नुयोमोन। जोंङो बर आइजोफोरा गावबा गावनो गावनि गाननाय जोमनाय ओ आरो नखरनि गाननाय जोमनायफोरखौ गावनो दानानै दिहुनोमोन बेबायदियैनो ओम जोंनि बर'हा गावबा गाव दानाय लुनायनि आइजें आयलाफोरबो दंखायो जेरै हिसान ओ जोन-जेनथेर आरो माखु। ओ सोरखि मुस्रा बायदि बायदि। बेबायदि ओ आइजें आइलाफोरखौ बाहायनानै जोंनि बर आइजोफोरा ओ सि दायोमोन जेरै दखना दाना लायो गावनि गाननाय लोगोसे फिसाय एबा ओ हौवासाफोरनि थाखाय गामसा दायो लोगोसे आरनाइ दायो लोगोसेनो गावनि जोमग्रा फालिफोरबो दायोमोन ओ लोगोसे दा दाबो दायो आरो बेहायनो गोबां ओ बर' आइजोफोरा बे सियावनो ओ आगर एरनोबो गोबां आखा फाखामोन। आरो दाबो गोबाङानो आगर एरनो रोंगौ दा जेरै आगरनि बिथिङाव ओ बर' आइजोफोरा ओ एरग्रा ओ आगर जेरै फारेव मे गन ओम हाजो आगर दिंखिया बिबार ओ दाउस-दाउसा मोख्रेब बे बायदि गोबां आगरफोरखौबो एरो जेरै ओ दख'नायाव एरो, गावनि जोमग्रा फालियाव एरो ‌। लोगोसे ओम आर'नायाव एरो आगरखौ। ओ गोदो गोदाय बेबायदिनो। न'खरफ्रोमबावनो हिसानसालि दङमोन लोगोसे गासिबो आइजोफोर-फोरानो ओ हिसान दानो आगर एरनो रोंगौमोन ना दा दानि दिनाव जों एसेबां नुनो मोनलिया जोङो। ओम जोङो दा बाजारनिफ्राय मोननायखौ बांसिनै हो बाहायनाय नुनो मोनो ‌।
औ ‌।
ओ आरो लोगोसे बर'फोरना जे हे दा दानाय लुनायाव बाहायनाय खुन्दुंफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनो बानायोमोन जेरै जोङो थावख्रि लुनाय होननानै बुङो। जेराव जोङो ओ लाथा एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय मोननाय फिथोबनिफ्राय जोङो ओम ओ फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं बानायो आरो बिजोंनो जोङो ओ इन्दिनि सिफोर बानायोमोन जेरै इन्दिनि फालि जाहैबाय ना दाबो जों नुनो मोनो जेरै इन्दिनि ओ फालिफोर इन दिनि आर'नाइ आरो आर'नाइ गस्लाफोर दा जोंनि हारिमुवा गोदो जेरैमोन दा बेबायदि नंलिया नाथाय जोंनिया दा जेरैबायदि सोलायबोगासिनो दङ जोंनिया दा एसे ओ गोदान मुगायारि जाबोगासिनो दङ। बे बिजोमफोरनि ओ महरफोरा जेरै दा जोंहा गोदान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारनायफोरा दा एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि थाखाना-जोंनि थाखानाय आगरफोरखौनो बाहायनानै गुबुन गुबुन रो खोमनि ओ गस्ला सि जोमफोर बानायनो लादों दा बेफोर एसे उम मोजांनि बाथ्रा जेरै दा बेफोरदि सोलायनायाबो एसेबां गाज्रि बाथ्रा नङा जोंनि गोदोनि थाखानाय आगरफोरखौ बाहायनानै जोंनि हारिमुखौ बाहायनानै जोंनिया मोजां मोजां गानग्रा जोमग्रा दिहुन दिहुनबोबाय थायो दिहुनबोबाय दङ। ओ दा नोंथां नोंथांनावबो गोबां ओ गोबां रोंगौथि दं जानांगौ जोंनि ओ दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि बागै दा नोंथाङा ओ नोंथांनि जायगाफोराव दा मा बायदि ओ सि जोम दायो ना दाला? दा नोंथांनि जायगायाव औ बेबायदि ओइ ओ हिन्जाव मानसि आइजोफोरा सि जोमफोरखौ दायो ना दाया बेफोरखौ नोंथांनिबा नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हो दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो ओ गोदोनिफ्रायनो मोनसे हेंगार हायि मोनसे जोंनिया हाबाफारि होननानै बुंनांगोन बेखौ। दा दानाय लुनायनि फारसे बुंनो दानाय लुनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला थ' जोंना जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो ओ आथिखालाव जेनेबा दानि समाव बांसिनानो ओ मिसिनारि बायदिसिना जों दानायखौ नुनो मोनो ओ दा जोंनाव साल खुन्थाजों दानाय ओ हिसान बायदिसिनायाबो दासिमबो दङ अब्लाबो दानि समाव बांसिनानो माने हिसानखौ मेसिननानै बायदिसिना जों दायो। दा जोंनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोननाय इन्दिनि खुन्दुं एबा इन्दिनि जिखौ बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आरो। दा इन्दिनि खुन्दुं दानोब्ला जोङो गिबियावनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि लाथा एम्फौनि फिथोब नांगोन नङा होमबा? जोंना दा बांसिनानो लाथा एम्फौखौ लायो। लानायनि उनाव ओ बिदिनो फिथोबखौ जोङो माने इन्दि खुन्दुं लुनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो। दा इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै लुयो होनोब्ला गिबियावनो जोंना जा ओ एम्फौ लाथा लानायनि बासा फिथोबखौ जोङो गिबियावनो महोजाङै सादुआव फोरानना लाबोनायनि उनाव बेखौ जोङो मोजां जि गांसेयाव मेरायना लानानै बेखौ जोङो नै घन्टानि थाखाय रुयो। बेवहाय जोङो जि सुनाय खारै साबोन एबा मिथिंगायाव मोननाय एल'भेरा बायदिसिनाखौ होनानै जोङो बेखौ मोजाङै रुइनायनि थाखाय एबा जिया साफा जानायनि थाखाय जों बेखौ मोजाङै नै घन्टा रुयो आरो। बिनि उनाव जेब्ला रुखाङो अब्ला जों बे थफ्ला खौ बख'यो बख'नानै गुसु जानो थाखाय बोखानानै दोनो बेनि उनाव बेखौ बोखानायनि उनाव मोनसे ओ गामला एबा बायदिसिना जिनिस लानानै जोङो बेवहाय ओ माने फिथा महर होयो आरो बिदि दलर दलर फिथा बायदियै बानायो बानायनानै बेखौ जोङो न'खरनि इन्जुर बा बायदिसिनायाव माने सिथाबना दोनो आरो। बिनि उनाव जेब्ला बियो रानो अब्ला जों बेखौ माने खुन्दुं लुनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो जोंना दा खुन्दुंखौ बांसिनानो माने आखाइनि लुनायनि अनगायैबो मेसिनारि बायदिसिना जों लुनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय नाथाय गोदोनि समनिफ्रायनो जा आखाइजों दानाय लुनाय हुदाया दङ थेवब्लाबो बे हुदायाबो दासिमबो दङ जेरैबायदिहाय दा आखाइजों लुनाय थावख्रिया जेनेबा गोबोद जोबोद राफोदसिन जायो मानोना खुन्दुङाव इन्दि खुन्दुं दानो थाखाय माने फाखोनां होोटआ बांसिन मोजां आरो जोबोद फाखो जानांगोन नालाय बेनि थाखायनो ओ आखाइ दोलुनाया एसे मोजांसिन जायो आरो नाथाय मेसिनजों लुनोबाथाय जोङो बिदि गोरानैनो लुनांगौ हेंगार हरबाय थानांगौ बिदिनो नाथाय सेन्देल लुबोला खम समनि गेजेरावनो जायो आरो बिदिनो जोंना बांसिनानो ओ साख्रि बाख्रि दानि समावथ' एसेबां मोननाया गोरलै नङा नङा होमबा? बेनि थाखायनो दानाय लुनाय एबा बायदिसिना खामानि मावनानैनो जोङो गावनि नांगौथिखौ माने राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो दा इन्दिखौ जोंना मेसिनारि बायदिसिनायावबो इसानावबो दायो। दा जेरै हाय मुं लायोब्ला जेकार बायदिसिना जि ओ माने एसे एनै माहोनो बेखारनि मिसिं जेकारनि मिसिं होननाय दङ हिसान बेवहाय दायोब्ला माने आगरखौ जोंना जेरै न'खरनि इसानाव गावनि आखाइजोंनो दिखांनांगौ। नाथाय मिसि दानि बायदिसिनायाव गावबा गाव आगरखौ थिखांखानाय थायो। बे खौ बोखोनानै बेवहाय दालांबाय थाबानो जायो आरो बिदिनो खम समनि गेजेरावनो जोङो जोबोद मोजां मोजां हि बेफोरबायदि दानानै गावनि नांगौथि जानाय राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो। लोगोसेनो दाथ' जि इन्दिनि जि फोरनि बेसेनखौ नोंथाङा मिथिखायो जोबोद बेसेन गोसा। लोगोसे इन्दिनि जिखौ गानोब्ला जोंनि देहायारिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दानाय लुनायनि फारसे नायनो थांब्ला बिदिनो दानाय लुनाय जायो आरो। नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि दानाय लुनायनि अनगायैबो जेरैहाय आगसाखौ लानांगोन एबा एम्फौ लाथाखौ लानाय हुदाया दङना गैया नोंथां?
औ दङ नोंथां जोंनि जायगायावबो दा जोङो आबैमोनखौ लानानै नुनो मोनो दा लाथा एम्फौखौ फिसिनाय। दा बिसोरो खायफा खायफाफोरा जोंनि गामि गा गामि गामिनो इन्दि बिलाइखौ नागिरथिं नागिरथिंनानै खांथिंनानै इन्दि इन लाथा एम्फौखौ फिसियो आरो। बेनिफ्राय बिथांमोना ला था एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबखौ फानो आरो बिनिफ्राय आरो बेनिफ्राय रां आरजियो आरो बेनि अनगायैबो लाथा एम्फौखौबो फाननानै बेनिफ्रायबो खायसे खायसेया न'खर खुङो बेजोंनो आरो बेबायदिनो जोङो बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिबोदों आरो।
औ।
नोंथांमोननि जायगायावबो लाथा एम्फौखौ फिसियोना बेबायदि?
औ नोंथां फिसियो जोंना गोदोनि समनिफ्रायनो दासि सिमबो लाथा एम्फौ फिसिनाय हुदाया दङ। दा लाथा एम्फौ फिसिनाया जोबोद नोंथाङा फोरमायनाय बायदियै जोबोद गावब गाव न'खरखौ सुफुंनो हायो एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो। बेखौ जोङो मोजाङै लानो हाबोला जोङो बेनिफ्राय ओ जे फिथोबनिफायथ' जोङो जि बायदिसिनाखौ दानानै गांफायावनो जोबोद बुरजा रां मोनो। लोगोसेनो जोङो एम्फौ लाथानि बेसेनाबो जोबोद बुरजा नालाय एम्फौ लाथ थाजोंबो जोङो माने ओ बिदिनो गावनि नांगौथि जानाय आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो बिदिनो जोंनि मोनसे गारनो हायै हुदा होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां।
आरो नोंथां मोनसे खोथा जेनेबा जोङो लाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंनो इन्दि बिलाइ नांगौ नङा होमबा। दा बे इन्दि बिलाइखौ जि जों न'आवनो फोननानै लानो मोना होनो बेयो नंगौना नङा नोंथां जेनेबा जोङो लाथा एम्फौनो गोनां जानाय इन्दि बिलाइ बेखौ न'आवनो फोनानै बाहायनो मोना होननाय मोनसे खोनानाय दङ बे नंगौना नोंथां?
बेखौथ' जेसाबांखिनि आं मिथिनो लासै आ जो एबा जोंनि ओनसोलावहाय बिदि गैया जेबो नियम खान्थि गैया। ओ बिदि जोंनियाथ' गावबा गाव न'खरावनो जेरैहाय ओ इन्दि बिफाङाथ' एसे ओ बेगर एबा बिसोनि फिथाइखौ गारना होफैबानो रज'यो नङा होमबा बिनि था खायनो ओ बिदि जेबो जोंना नियम खान्थि गैया नाथाय मोनसे नियम खान्थि दङ जे जोंना आगसाखौ फिबा एबा एम्फौ लाथाखौ फिसिब्ला जोंना बायदिसिना बिदि ओ देखायबाय थानो मोना खुगा नाङो होननाय मोनसे बा थ्रा दोङ आरो थाखायनो ओ बिदि जोंनियाव जेबो हुदा गैया आरो नोंथां जोंना न'खरावनो इन्दि बिलाइ थायो एबा इन्दि बिलाइ होनो हायाब्ला ओ खारुं बिलाइ होयो नङाब्ला जोंङा गाम्बारि निखौ होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
दा नोंथां होमबा नोंथांनिफ्राय बेबायदि गोबां मिथिफेरै बाथ्राखौ मिथिनानै ओ ओ गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय गोजोन्थों।
गोजोनथो नोथां।